औ हेलौ
हेलौ औ खोनादों
आतसा खोनादोंना ए दायो जुदि बा जों आयदाखौ माखौ लानो
ओ आयदाया जोंङो जिखुनु मोनसे लानो हागोन नोंथां
माखौ लानो नोंथां दे
उम फालांगिखौ लानो हागोन
फालांगि थिग दं दे बिदिबा नोंथाङा आथिखालाव मा मावगासिनो?
आथिखालाव आङो फा पारसनेल आवथ हाबनो नांआमोन एकसुलि
औ।
दे डाइरेक्ट ओ फालांगिनि सोमोन्दै कुइसन
औ फालांगिनि सोमोन्दै ना बिदिबा फालांगि आथिखालाव नोंथांआ फालांगिनि सायाव मा सानो एबा आथिखालाव नोंथांनि एरियायाव सेराव बोरै सोलिगासिनो दं फालांगि
नंगौ। जोबोद मोजां सोंथि आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव नोजोर होनानै नायोबा बेखौनो नुयो जे ओ सिगां समाव
जाफोर सुबुंफोरा माने फालांगिखौ मिथियाखैमोन फालांगिखौ मिथि हायाखैमोन दा ओ बैफोरबायदि मानसियाबो जोंनि दानि इयउथ जेनेरेसन ओ फालांगि खालामनायखौ नुनानै ओ मोजां मोनदों आरो बिसोरो माने बाख्नायदों आरो जेराव सोरबाया सोरबाया आ सिनि गला होनाय बाया जाग्रा मेथाइ द आरो सोरबाया फिथाइ सामथाइ फाननाय आरो सोरबाया मैगं थाइगं फाननाय गामिनि आयंमोन मादैमोन बिथांमोनाबो गावसिनि न'आव मावनाय आबाद। खौनो बाजाराव लाबोनानै सान। फानफैयो आरो जायफ्रा फुख्रि दं बिथांमोनहाबो फुख्रिनि नाखौ सिजेनाव ओ ना हमनाय सिजेनाव बाजाराव लाबोना गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जों मोननो हायो आरो।
थारैनों थां थारैनो।
नोंथाङादि ओ फालांगि। नि सोमोन्दै आंनाव ओ बेथिंनो लुबैदों आंबो। आथिखालाव फालांगि नङाब जोंनि लि लाइ उम। आद्रा होननाय होनबाबो।
औ माने औ। थांना थानायनि जिहेथु जोंनि
गोनां बुस्थुफोरखौ जों हाथाय बाजारनि गेजेरजोंसो मोनजोबनो हायो नालाय। बेनिखायनो। जोङो सिगाङाव गुबुन जाथिफोरा जोंनि लकेल हाथायफोर। याव थांनानै मुवा बेसाद फानहैयोमोन नाथाय। दिनै दिनाव माने जोंनि मानसिफोराबो बेबायदि खामानिखौ मावनो रोंबाय आरो दा बे
मावनो रोंबाय नंगौ नंगौ थार नोंथां।
थांनानै दङ आरो मोजां मोजां खामानि मावनो थाखाय स्टेप लागासिनो जेराव मोजां स्कुलाव फोरोंनो थाखाय बिमा बिफाया बे फालांगि मावनाय रां जोंनो फोरोंगासिनो गावनि फिसाफोरखौ आरो थांलाय फैलायनि थाखाय रां खरसा बेफोरबायदि गासैबो फारफ्रोमथिमबो फालांगि खालामनाय जों जाय नखरा औ फालांगिनि गेजेरजों जों बे फोर ओइओ मबिलाइस जागासिनो आरो
औ थारैनो थारैनो नोंथां।
दा नोंथांमोननिथिंजाय औ नोंथांमोननिथिंजाय बांसिनै ओ बाजाराव मोननो हानाय फालांगिया मा सोलिगासि
औ थारैनो मोजां सोंथि नोंथां जोंनि एरिया एबा जोंनि हालामाव जिहेथु दा सिजोन लाना सिजोन सोलिबाय थानाय बांसिन जोंना ओरैबायदि सोलिगासिनो दं आंनि नोजोराव जायफ्रा आबादारि फोर बिथांमोनानो गाव गावनि जिहेथु आबाद मावनायखौ गावसोरनो बिसोरो मार्केटाव लाङो बेबायदिबो सोलिदों आरो नङा होमबा? मार्केट आव लाङो आरो। बिनि अनगायैबो बिसोरो गावसोरनि फ्रि टाइमाव नोंथाङा जेरै बुंदों। फालांगि नङा होमबा। बिदिनो। सि सि गला होनाय बिदिनो थालिर बागान खालामनाय थालिर थालिर फिथाइखौ मार्केटआव लांनाय एबा बबेबा फेक्टरियाव हैनाय। बेबायदिजों माने आथिखालाव आंनि बे जोंनि ओनसोलाव। मोजाङै सोलिनायखौ नुनो मोनदों आरो हो। आरो बिनि अनगायैबो। माखासे ओरैबायदि दङ फालांगियावनो मुंखौ बि सोरो आ। दानफायाव बिसोरो साननै सानथामसोल बिसोरो रेस्ट लायो आरो मा। ओरैबायदि ओ टुइन्टिफर इन्टु सेभेन होननानै बुंब्लाबो बिसोरखौ बांद्राय नङा। बिदिनो। गोबां मुखुबि सोलिदों आरो मोजां रां आरजिनोबो हादों बिदिनो न राबो मोजाङै दाजादों आरो मा
अब्ला आथिखालाव ओ फालांगि खालामनायखौ नोंथाङा गोब्राब ना गोरलै होननानै सानो।
आथिखालाव फालांगि खालामनाया सम मोनसे जोङो गोब्राबो मोनगोन नाथाय बियो बांद्राय गोब्राब नङा। जों जुदि गुबुनजों कम्पेयार खालामोब्ला। एसेबां गोब्राब जों खौ नुहुरा मानो होनबा बावहाय मोनसे पेसेन नांगौ गोसोआव हमथानाय नांगौ आरो थिग समाव थिग डिसिसन लानो हानांगौ। बेनो आंनि साननाय
जोबोद मोजां।
नोंथाङा सानो नामा जोंनि ओनसोलाव ओ गुबैयै मा-मा फालांगियाव आखाइ होयोब्ला गोबां रां आरजिनो हागोन।
औ थारैनो मोजां सोंथि नोंथां दा जोङो फालांगि होननानै बुङोब्ला गिबियाव जेराव गावनि माबा मोनसे एसे ओ ख'हाखौ दोनथ'नानै जों मुलाम्फाखौ नागिरो नङा होमबा।
नंगौ।
दा जोंनि बे ओनसोलाव ओनसोलफोरावहाय जेनेबा भारतनिनो। सा सानजा ओनसोल होनबा बांद्राय जानाय नङा। बावहाय जोङो बेसिकेलि। साहा आबाद। खौ लानानै जों नुहुरो साहा आबादनि सायावनो मानसिफ्रा बायलाय-बायसलाय खालामनानै माने बेखौ फेक्टरियाव लाबोनायखौबो जों नुनो मोनो। बेबो मोनसे मोजां गाहाय फालांगि आरो बिदिनो खोब मुखुबै सोलिबाय थानायखौ। जों नुनो मोन्दों। आरो बेल' नङा, माइ फालांगि माइ आबादनिफ्राय जोङो आबादारिफोरनिफ्राय माइखौ जोङो माइरं खालामनानैबो एबा जोङो माइखौनो जोङो। मन हिसा मन हिसाबाव बायनानै लाखिनानै बेखौ माने बै मोनसे जाय सिजोनाव माइआ दामसिन जागोन बे बे सिजोनाव जोङो बेखौ बायलाय। फानलाय खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो बावहाय मोजां रोखोमनि रां आरजि जिनो हायो। आरो नोंथांनाव बुंदों। आरो बै साब फाथावबो आरो। बेखिनिया सोलिबाय थानानै दं। आरो
जोबोद मोजां आरो ओ आथिखाल खालाव आं बेखौ बुंनो लुबैदों।
अ।
गोबां ओंखाम-ओंख्रि सरि ओंख्रि संनायाव जों थाव बाहायो। नङा होमबा जाग्रा थाव बाहायो। दा बेखौ जोङो गासैबो गुबुन स्टेटनिफ्राय जों लानानै फैनायानो। बुंनांगोन मानो होनोबा? जोंनि आसाम बायदि हादर औ हादरसायाव जोङो दाबो ओ ग्रेन खालामनानै बे मास्टार्ड अइेल बेसरनि थावखौ जों दिहुना जोंनि जायगायाव दिहुनन्नानै जों बाहायनानै जानो रोङाखै दा बैफोरबायदि फालांगिखौ नोंथाङा जोंनि जायगायाव लुबैयो नामा?
औ थारैनो बे मोनसे मोजां गोसोखांथि बियो जेरै जों आबादखौ मावो नङा होमबा? जेरै जोङो मास्टार वयेल हासार खेथिखौ जों मावो नङा होमबा?
नंगौ जोंनि ओनसोलाव गोबां मावनाय आरो जानायखौ नुनो मोनो।
जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो बेखौ जोङो माने गुबुनाव दाबसेयाव दैथायहरालासिनो बावहाय जिहेथु जोंनो नांगौ बायदि मेसिनफोरखौ बायनानै आरो अवेल अवेलखौ जोङो मा हिसाबाव ओ प्रडाक्टखौ दिहुनोब्ला ओ मोजाङै जोङो सेफटियै इउस खालामनो हागोन एबा जोङो बेखौ प्रफिटेबोल खालामनो हागोन आरो इउसफुल खालामनो हागोन आरो जोङो प्रडाक्टखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनो हागोन बेखौ साननाया गोनां थारैनो बेखायनो आं सानो बेबायदि खौ जेराव अवेल दिहुनन्नाय एबा गुबुन गुबुन जाखिनिखौ जोङो नेचारेल प्रडाक्ट नेचारेलनिफ्राय जोङो नेचारनिफ्राय जोङो प्रडाक्ट दिहुननो हायो बैफोरखौबो नोजोर होनाया गोनां नोंथां जेरै जोङो जोंनावथ ओ बेथेल नाथ दङ नङा होमबा गय जेराव गय आबादखौ जोङो बारि बागान नुनो मोनो
औ गाहाय हिसाबै आथिखालाव बेखौनो मावसै जोंनि ओनसोलफोरावबो
नङा होमबा गय दंफांनि दुनाखौ होनो बेखौ बे गय बिगुरखौ जोङो मोनसे आ ने सारेल मोनसे इउसफुलाव लाबोनो हायो जेरै जोङो फिसा फिसा खुरै नङा होमबा फिसा फिसा माबा मोनसे से गोरान गोरान आइटेम जानायफोराव जोङो बेखौ जोङो इउसफुल खालामनो हायो जेराव जोंनाव बेफोरखौ बानायग्रा मेसिन फिनांगौ बेफोरखौ दिहुनग्रा ओ प्रडाक्टनि मेसिन नांगौ जेरै चाइनाफ्राव नुयो जोङो गोबां दंफांनि बिलाइफोरखौनो मोजां मोजां खुरै फोर बानायनाय नङा ओमबा बैबायदि खौ जोङो जुदि भारतनि सा सानजा ओनसोलाव जेसेबांनाखि बेबायदि मिथिंगानिफ्राय जोङो मोनो आबाद मावनानै एबा बिनि जोङो गारजानाय जिहेथु हो बेनो जेरै- गय दुना ओ गय बिगुर बायदिसिना गोबां दङ नङा होमबा थालिरनिफ्राय बायदिसि सिनानिफ्राय बेफोरखौ जोङो माने इउस खालामनो रोंनांगौ आरो
दा ओ मेसिनखौ जोङो बायोब्ला ओ जोंनि जायगायावबो लाबोनो हागोन नामा मोनगोन नामा हरगोन नामा बिसोरो
हायो नोंथां हायो मोनो नोंथां बियो मोनो बेखौ मोनो मानो मोना जानो बेखौ ओ दा जों औ
फ्राबो माने मावनो सोलोंथ'वाखै आरोना अब्ला
औ मावनो सोलोंखायो मावनो सोलों ओम मोनो बेखौ मावनो सोलोंथ'वाखै आरो नाथाय लासैनो जेब्ला ओ आप देट जालांबाय थागोन बे जेराव जोङो सम थि थिनो आरो जोंनाव खामानिनि जेंनाया जेब्ला बांनो थां
नोंगौ
जेंना एबा बेफारनि जेंनाया ओ खामानि जेंना नङा बेफारनि जेंनाया जेब्ला बांगोन अब्ला बैफोर खामानिया खामानिखौ माने मावनो गोनां जाहैगोन आरो
औ जाथ'बाय नामा नों थां समा जाबायमोन।
थां बिदिबा जोंना समा